औ नोंथाङा ओ माबाफोर सावरायनो कल खालामदोंना नोंथां?
अ नोंथाङा आं माने जोंनि ओं। खोनादों नोंथां।
औ दे दे नोंथां
ओ आं दायो मोनसे आयदाआव सावराय आं दायो मोनसे आयदाखौ सावरायनो सानदोंमोन आरोना नोंथां बे आयदायानो जाबाय माने जोंनि सरखारि आरो प्राइभेट स्कुलनि सोमोन्दै जोंनि समाजाव जे सोलिगासिनो आं बिनि सायाव माने फंनैसो बिदिनो सावरायनो आं बिदिनो सावरायनो होननानै सानदोंमोन आरो नोंथां
औ औ
दा जोङो जोंनि समाज बेबस्थाखौ जोङो नायोबा जोंनियावहाय जों जेराव जोङो सिक्षाखौ जोङो लागासिनो जों सोलोंथाइखौ लागासिनो जोंहा बेयावहाय सरखारि आरो प्राइभेट मा होनो बिदि फरायसालि जोंहा मा खासे दङ। बिनि सायाव माने आं मा होनो बिनि माखासे मा जोंनि समचा आरो माबाफोरखौ आं सावरायनो सानदों आं गिबियावनो बेखौनो बुंनो सानो जेनेबा नोंथां माने जोंनि गेजेराव दायो जोंनि समाज आवहाइ जोंहा माखासे मा होनो सोरखारि स्कुल आरो प्राइभेट स्कुल दङ। जाय जाय फोराव जोंनि गथ' गथाय जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा दायो जोंहा सोलोंथाइ लागासिनो आङो आं बुंनो सानग्रोगोन माने जोंनि गेजेरावहाय माखासे सरखारि आरो प्राइभेट स्कुलफोरनि जे बिसिनि नारा नाथा माने बिसिनि बादिलायनाय बा जोंनि जोंनि सरकारि स्कुलफोरा माब्रै मा अबसथा थायाव दङ आरो जोंनि प्राइभेट जोंनि फरायसालिफ्रा माबादि अबस्थायाव दङ आं बे खौ माने आं बे आं बे आयदायाव आं जिखुनो सावरायनो सानदों आरो ना
औ नोंथां दे
उम गिबियाव जोङो नायोबा जोंनि सरकारि स्कु- स्कुलफ्रावबो दिनैहाय जों बुंनो थाङोबा जोंनि सरखारफोरा माने जोंनि जोंनि सरखारि फरायसालिफ्रावबो जोंहा गोबां सुबिदा होसे होनानै जोंनि फराय जोंनि फरायसा उम जों जोंनि जे फरायसाफोरखौहाय जोंनि दानि बे जोंनि मुगायाव माने बेजोंहाय खाब जानो थाखाय गोबां सुबिदाफोरखौ लाबोनो थाखाय जोंनि सरखारि फरायसालिफ्राबो गोबां नाजागासिनो बेनि जे दिपार्टमेन्टनो हक बा जोंनि फोरोंगुरुफ्रानो हक जों गासैबो जों बयबो बे जोंनि सरखारनि जे आयदा मथे जोङो बेखौहाय जोङो लांगासिनो जोंनि सरखारि फरायसालिफोरावबो दायो जोङो नायनो थाङोबा जोंहा जोंनि सरखारा माने गोबां जोंनि सुबिदा जेरै इन्टारनेटनो हक बा जोंनि मान बेसेन नाङै जोंनि गाननाय जोमनायानो हग बा बेसेन नाङै जोंनि जोंनि बेसेन नाङै
जानो थाखाय सानसुनि जानाय उम आरो
गासैबो होजोब हाबनानै जोंनि जोंनि सरखारि फरायसालिफ्राबो माने बेफ्रावहाय जोंनि जे जोंनि था जोंनि थासारिजों खाब जानानै माने ओ जोंनि फरायसुला फरायसुलि फोरखौहाय माने ओ सरकारि सुबिदा मथे आरो दानि सलिबाय थानाय जे मुग जोंनि मुगाजों बेजोंहाय खाब जाहोनो माने जोंनि सरकारि फरायसालिफ्राबो गोबां सेस्था आरो नाजानायखौ जों नुनो मोनदों जोंनि सरकारि फरायसालिफ्रावबो जसेबांखिनि नांगौ जोंनि ओं दानि गोदान मुगाजों जोङो खाब जानो थाखाय जे सुबिदाफोरखौ नांगौ बेखौहाय जोंनि सरकारि फरायसालिफ्राबो होगासिनो। नाथाय जोङो बे बेलायाव जोङो नुनो थांदों जोंनि प्राइभेट फरायसालिफ्रासो जोंनि सरकारि फरायसालिफोरनिफ्राय बांसिननिफ्राय बांसिन जोङो जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जोंनिफ्राय लांनायखौ जों नुनो थांगासिनो ना नोंथां!
नोंगौ नोंगौ
बे बे खेथ्रआव जोङो नायोबा माने जोंनि जे सरखारि फरायसालिफोरनिफ्राय जोंनि प्राइभेट फरायसालि फ्रा माने बिसिनाव बांसिन सुबिदा गैयाबाबो बिसोरो जोंनि सोलोंथाइखौ एसे मोजांसिन बा माबा मोनसे ओं सरकारि फरायसालिफोरजोंहाय जोङो जु मा होनो जुजिनानैहाय बिसोरो जोंनि फरायसालि फोरनिफ्राय माने जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जों नां जों लांबाय थानायखौ जोङो नुगासिनो माने नोंथां। नोंथाङा बे खेथ्रआवहाय जोंनि ओं सरकारि फरायसालि आरो जोंनि प्राइभेट फरायसालिफोरनियावहाय मा फारागथिखौ नुदों आं फंनैसो नों
ओ फारागाथ' नों थां फरायसा हिसाबैथ' नोङो साफ्रोमबो फरायखानांगौ नङा नोंथां? आरो फरायसा हिसाबैथ' नोङो ओ गथ' गथ'साफोरसो जायफोरनाखि बुजिया बे समाव बुजिस'आ नङा होमबा ओ जोङो फरायसाफोरखौ जोथोन लानांगौआ गिबि जोङो जोथोन लानांगौआ न'खरावसो नङा होमबा नोंथां! ओ जों बिमा बिफानि दायथ' थायो दा ओ जेब्लाना खि बिमा बिफाया गथ'खौ मोजाङै जोथोन लागोन अब्ला गथ'फोरा मानि सरकारि स्कुलावनो जा बा गभमेन्ट गभर्मेन्ट स्कुलावनो जा माने गथ'आ रोंहैखागोन आरो जथ जथ्न' लायोबा। आरो जुदि जथ्न' लायाबा नोङो प्राइभेट स्कुलाव फोरोंबाबो ओ जाहैनाय नङा आरो गभमे-गभारमेन्ट स्कुलाव फोरोंबाबो जाहैनाय नङा आरो नोंथां फारागा बेयाव जेबो फाराग गैया माने ओ गभार्मेन्ट स्कुलाव जे ओ फराखौ फोरोंगिरि फोरा फोरोङो बै प्राइभेट स्कुलावबो बै फोरोंगिरिफोराबो बे फराखौनो फोरोङो नङा होमबा नोंथां फोरोंगासिनो नाथाय ओ सा-सानो मा जोंनि ओ जोंनि गारजेनफोरा जे प्राइभेट स्कुलाव फरायब्ला गथ'फोरा साबसिन रोङो होननानै नाथाय बे जुदि खार ओ प्राइभेट स्कुलाव फोरोंनाय गथ'खौनो जोङो जुदि गभारनमेन्ट स्कुलाव फोरोङोब्ला आरो न'खराबो जुदि गारजेनफ्राबो जुदि थिग जोथोन लायोब्ला अब्ला बे गथ' आ रोंखागोनानो नोंथां। दा बे हिसाबै गथ'फोरनि रोंनाय आरो रोङैया बांसिन आं सानो मा जोंनि न'खरनि गारजेन बै गारजेनफोरा बिनि सायाव माने मोजां दिथा लानांगौ आरो नोंथाङा मा सानो बेनि सायाव?
आङो जेखौ-जेखौ नोंथाङा बुंदों माने जोंनि दायो मा होनो सोरखारि फरायसालिफ्रावबो जों गासैबो सुबिदाखौ जोंनि सरखारानो होगासिनोखा आरो बे आरो बे सुबिदाफोरखौ होनायफोरनिया जोंनि सरखारनिनो मोनसे दायथ'खा सरखारि फरायसालिफ्रावबो गासिबो जोङो मोनजोबखादों नाथाय माने जोङो दा जे नुगासिनो जोंनि सरखारि फरायसालिफ्राव जोंनिया फोरोंगुरुफोरा जोङो खम माने खमखौ जों नुनाय जादों जेबायदि नांगौ जोंनि फोरोंगुरु फोर जानांगौ जों बेफोरखौ खम नुनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि सरखारि जोंनि जोंनि फरायसालिनि जे फोरोंगुरुफ्रा जोंनि गावनि गोसो गोसो आरो जिउजोंहाय जोंनि गथ'फोर जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौहाय बिसोरो अननानै फोरोङैनि जाहोनाव बिसोरो गोबाङानो जोंनि प्राइभेट स्कुलाव जेरावहाय जोङो रां बा जों बेसेन होनानै जोङो गावनि गथ' गथायफोरखौ फोरोंगासिनो बे प्राइभेट स्कुलफ्राव बांसिनै जोंनि गथ'फोरनि फारसे मोनसे नोजोर होनाय बा गथ'फोरनि फारसे बांसिन बांसिनै जोङो ध्यान होनायनि थाखाय जोंनि बिमा बिफा फोरनाव मोनसे खर'आव हाबनानै दं जे जोंनि सरखारि फोरोंगिरि बा जोंनि सरखारि फराय सालिफ्रावहाय जोङो बांसिन ग गथ'खौ ध्यान होआबा जोङो बांसिन मोजाङै फोरोङा बे साननायनि थाखाय खाय जोङो जों नुनो थांनाय बायदि ब्ला माने बांसिनहाय जोंनि प्राइभेट जों स्कुलफ्राव जेरावहाय जोङो बेसेन होनानै जोङो गथ' गथायाइखौ फोरोंगासिनो बेयावहाय जों बांसिनै माने जोंनि फोरों गुरुफ्रा बे प्राइभेट स्कुलाव फोरावहाय बांसिनै जोंनि गथ'फोरनि सायावहाय ध्यान बा बिसोरखौ मोजाङै फोरोंनानै बे-बेसोरनि फारसे मोजां रिजाल्टफोरखौ जों लाखिनायखौ नुनो थांदों। नाथाय बे ज जाजोबा जे नोङो प्रायभेटआवनो फरायनानै नोंनि गथ' गथायनि नोंनि फरायनायफोरखौ जोङो मोजां मोनसे आबुङै लांजोबनाय बेखौबो जों नु जों नुजोबाखै। जोंनि ओं जोंनि सरखारि फरायसालिफ्रावबो जोङो नुनो मोनदों जे जोंनि सर जोंनि सरखारि फरायसालिफ्रावबो जोङो मोजां मोजां गथ' जाया दिनैहाय जोंनि समाजावनो गिदिर-गिदिर मोनसे बिबान लानो हानाय बा गिदिर गिदिर फरायनानै ओं ओं जोङो थांनानै मोनसे जोंनि देश बा जोंनि हादोरफोरखौहाय जोङो दैदेननो हानाय जोंनि सालायनो हानाय मोनसे जोङो बेफोरखौ नु जोङो नुबोगासि नो आ रो बे सलिबोगासिनो। नाथाय आं नुनायाव जेनेबा नोंथां माने जोंनि सरखारि जोंनि फरायसालिफ्रावबो माने जुदि फोरोंगुरुफ्रा ओं गावनि जे फरायसुला आरो फरायसुलिफोरखौ जुदि बांसिनै धियान होनानै आरो सर खारनि जे मोनसे जिखुनु आदेशफोरखौ मानिनानै जुदि गावनि जे दिउटिफोरखौ जुदि मोजाङै मावलाङोबा जोंनि सर खारि फरायसालिफ्राबो ओं बेलेग जोंनि प्राइभेटफोरबायदिजों जोङो मोनसे कम्पिटिसनाव थांनो गोन आरो जोंनि प्राइभेट इस्कुलाव जे जोङो जोंनि बिमा बिफाफ्रा सानबाय थायो बेयाव थांबासो मोजां जागोन बे मोनसे साननायखौ जों माने खोमोरनो हागोनखौ आं नोंथां माने साननायखौ आं नुदों आरो ओं आं बेखौ नुहुरो माने। आरो जोंनि सरखाराबो आरो जोंनि सरकाराबो नां नांगौखिनि जे जोंनाव फोरोंगुरु बा नांगौखिनि जे बेबस्था फोरखौ माने ओ जोंनि सो-सो जोंनि सोरखारि बेफोरो जोंनि फरायसालिफ्राव बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै खौबो माने आगारनानै होनांगौखौ आं सानो माने नोंथां
नंगौ-नंगौ नोंथां नंगौ होमबा नोंथां जोङो गोबां सावरायबाय जे फरायसुला फरायसुलिफोरनिसम सोमोन्दै दा बेनो आरो नोंथां दा जोङो माने न'खराबो मोजाङै दिथा लानांगौ। गारजेनफ्राबो लोगोसे समाज समाजाबो मोजाङै दिथा लानांगौ आरो गामिनि साफ्रोमबो सरकाराबो लानांगौ आरो गामिनि सा फ्रोमबो सुबुंफोरा माने ओ सोर सोर स्कुलाव सोर गथ'आ स्कुलाव थांदों सोर गथ'आ थाङाखै सोरबा गथ'आ स्कुल टाइमाव बहाबा दाव गावनानै दं नामा बा एनजर होनानै दङ नामा बा फुसेंग्रा जावनानै दङ नामा बा ना बोननानै द दङ नामा जोङो माने बेफोरखौ खेल लानो रोंनांगौ आरो बै बेफोरबायदि बै साथ्र फरायसाफोरा जुदि बेफोराव दङब्ला अब्ला जों बै गथ'फोरखौ बुजायनानै स्कुलाव थांहोनांगौ आरो ना
नंगौ नोंथां बे जों गासिनिबो माने जोंनि स समाजनि जोंनि गामिनि गावनि बिमा बि फा आरो सरकार आरो जोंनि जे उ जोंनि माखासे जोंनि संगधन गा सिनिबो बियो आं दायथ'खौ नुहुरदों आरो